आंना दाामा खालामगासिनो दं
आंथ ओरैनोसो दङ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि ना दायो
औ औ आं ओरैनोसो दंथयो
औ आंङो नोंथांखौ गोसोखांदोंमोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनाय
अह
ओंखायनो कल खालामबनाय जादोंमोन औ मानि आंङो नोंथांखौ गोसोखांनाया जाहैबाय बे मोनसे आयदाखौ सावरायनो आरो बे आयदायानो जाहैबाय बरनि माखासे जानाय ओंख्रिफोर बे ओंख्रिफोरनि सायावहाय एसे दसे सम होलायनानै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ औ जागोन नोंथां जागोन
औ
औ
बिदिब्ला सावरायनायखौ नोंथाङानो जागायजेननो हागोन नामा बरनि ओंख्रिनि सायाव
औ औ हागोन नोंथां
दे बिदिबा नोंथाङनो बेखयावना होगोन
औ दा बिदिब्ला आंनो जागायनोसै बिदिब्ला
औ नोंथां
जोंहाथ' बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मुंदांखां मदांखा ओंख्रिफोर दङ जायखौहाय जोङो आलासिफोर थांब्ला बा सोरबा फैब्ला जोंनावहाय ओंखाम जानो लुुबैब्ला जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनानै जाहोहरो गोथावहैनो जेरैहाय दङ जोंना अनला मेवाइ दाउ आरो ओ नारजि आरो दंबावो सबाय दाउ बा नाफाम आरो नङाबा एम्फौ लाथा बेबायदि गोबां रोखोमनि बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि दङ आरो जोंना नङा होमबा नों थां दा बेफोर ओंख्रिखौथ' जोङो बासिनो हाखाया बे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरानो बा बोराय बेन्थ' बयबो बेखौ गोथाव मोना होननानै बुंनो हाया आरो बयबो बेखौ जानानै गोथाव मोनो थिग बेबायदिनोहाय जोंहा आरोबाव गोबां रोखोमनि मैगंफोरबो जोङो दङ जेरैहाय खिफि बेन न्दोंफोरखौबो जोङो जायो। बा जोंना ओरै लाफा सायख'नो जोग्लावरिनो जिहेथु गोदो गोदोनि आबै आबौमोना होनो बेफोरबायदिओ ओंख्रिखौ जायोब्ला बे हाग्रानि ओंख्रिफोरखौ जाब्ला जोंनि देहाफ्रा थाजिम जायो जेबो बेमार आजार जाया बेवहाय जेबो हासार जेबो मुलि होनाय नङा बिनि ओंखायनो बेखौहाय जानांगौ होननानैहाय बिराद जा आरो बिदि ओंख्रिफोरखौबो दा बेफोरबो जोंनि गेजेरावहाय मुंदांखा ओंख्रि आरो जेरैहाय जोङो लोमजाबा साजाबाबो उसुमै बा दाउफोरजों बा जोगोलावरिजोंहाय बिदै फुदुंलायनानै जायो आरो गगा मोनबा आरो स्रां मोनलायथारो आरो बेफोरखौ जाबाबो जोङो औ नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंना नाफामाबोथ' बिराद मुंदांखाखा बर' बे नाफाम होनबाथाय बर'फोरनि जाग्रा होनलायनानै मिथिखायो आरो बेयावहाय आरो गंगार दुन्दिया होलायबावबाथ' बिराद मोदोमफ्र्रु जाथारसै आरो
औ
औ दा नोंथाङा बे नाफाम खंख्रिखौ जाफेरबायना जाफेराखै
जाफेरबाय नोंथां जाफेरबाय
बिदिब्ला बे नाफामनि ओ बे नाफामखौ जे माबोरै बानायो बे नि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हायो‌ नोंथां हायो
औ
औ माने नाफामखौ जोंना बिमायानो न'आव बानायनाय आं नुबाय थायो नालाय आरो जोङो जायोबो नालाय ओमफ्राय माखासेखौ जानोथ' हाजोबो नालाय न'आव फानहरो आरो जोंना ओंखायनो आङो मारोरै मारै बानायो बेखौ रोंगौ आरो आं नोंनो खोन्थाना होनोसै नामा होनोमबा नाफामखौ मारि बानायो औ नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंनायखौ आंनो सोंदों माने नाफामनि सायावहाय बेखौ नाफामाथ' जोंना बर'नि बिराद मुंदांखा बि जाहैबाय नालाय आरो बियो जिअ'ग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन मोनलायलायनाय मोनसे ओंख्रि भारत सरखारारजोंनो बियो जिया ए थेक खोजालायबाय आरो बर' हारिनि ओंख्रि होननानै औ दा बे नाफाम खौ जोङो एसे मिथिनाया गोनांबो नंगौ नोंथाङा सोंनाया मोजां जादों ओ नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबिथारावनो नासोनांगौ जायो नोंथां नाखौ जोङो हयथ' गामियावथ' जोंना गुरनानै लायो बिमा मोना ओमफ्राय बिदिनो फासि सानानैबो लायो आंबो लायो फासि सानानै ओमफ्राय एखमबा एखमबा जेजोंबो सारो आङो
औ औ
एखबाथ' दैज्लाङाव जोंना जाखलायनो हायि मोनो नालाय
औ
बेखौ जोङो फोराननानै दोनो आरो माखासे जानानै बे फोरानो फोराननानै बिदिनो मोजां फोराननानै लायो खिथि गारजोबनानै ओ जेब्ला बिदिनो मोजां रानो एखमबा अरावबो फोरानो, एखमबा सान्दुंआव फोरानो, बिदिनो मोजां फोराननानै लानानै जों बेखौहाय देनानै लायो आरो ।दा देनायावहाय ना गोजा देया जोङो बाव ओमफाय थास' गोसोमनि बिसं दङ ।जों थास' गोसोम होनो। बे गोजा- गोजा लाबनि थास'रं मोनसे बिनि आथिङा गोदोमा गोसोम -गोसोम नुयो आरो गोजा- गोजा बे थास' गोसोम गांखंखौ होयो आरो मोदोमखौ बे देनायाव। नाजों थास'जों देनसै थारमाने।
औ, औ।
देनानै लानानै जोङो बिदिनो जेब्ला गेब्लेजोबो बेखौहाय औवा हासुं दाननानै लाखायो नालाय, बे औवा हासुङाव सोनानै लायो। औवा हखसुङा माने औवाया ओरैबायदि औवाखौ दानो जे माने औवाया गिदिर -गिदिर जानांगौ आरो, सिङावहाय गुदुं बुरुद गिदिर- गिदिर थानाय।
औ।
ओमफ्राय बे गुदुङावहाय जोङो औवा हासुङाव जों देनानै लानाय नाफाम जायखौ होनदों जोङो। बेखौ सुखोनानै लायो आरो नानि गुन्द्राफोरखौ। सोनानै लानानै बिदिनो बेखौ मोन मोजाङै थुसोयो थुसोनानैहाय थुम खालामथारनानै बेयाव जोङो, थालिर बिलाइ होनानै माथेनाय जायो । थालिर बिलाइयावहाय बिदिनो जों गोबां रोखोमनि माथेनो हायो । थालिर बिलाइखौ बिनि सायाव हा बायदि मोनसे बुस्थु बा जोङो सोरबा -सोरबा बेखौ खारै हारिनि ओ, माबाफोर बेसादफोर बाहायनानै औ हाथफ्लाफोरखौ माने बायदिसिना सावनानै हाथफ्ला बानायनाया
औ।
खारै हारि जानांगौ जाहैबाय। जाहाथे दैयावहाय एम्फौफोर हाबनो हाया बेनि थाखायनो बेखौ होयो आरो। खारैयावहाय जानो हाया होनना गोनां फोथायो नालाय आरो मुलिबो मोनसे बेखौ जोङो मोजां होथेनानै लायो आरो हासुंखौ। बिदिनो जेसेबां देदों एसेबां एखमबा हासुंब्रै, हासुंबा जाखायो नालाय देनाया। उवालसेया मोजां सोनानै लानानै जोङो मुजिनो थाखाय न' सिङाव सोनानै दोनो आरो। बबेबा मोनसे न'नि खनायाव बेवहाय सान्दुं फोनांनो मोना होननानै जोंना फोथायो आरो। मानि सान्दुं नांबालायनो नाफामा गोथाव जाया जाहैबाय ।मानि मोजाङै फोमोननो हाया बेखौ मानि गोथाव टेस्ट फैया बिदि होनना फोथायो आरो। ओंखायनो सायख्लुम जानाय बबेबा न' खनायावहाय सोनानै दोनो बेखौ। बिदिनो दोनै गोबां रोखोमनि जायो मानसिफ्रा गोबौबो दोनो सोरबा सोरबाबा दसेल' दोनो माने बिराद गोथाव नालाय ओं नेनो हालायै जायो आरो एखमबा ।
नोंगौ ।
बेनि जाहोनाव मानसिफ्रा मा दान मोनसे गाहाम थांबानो बेखौ खेवनानै जायो । खिन्थु गोबां मानसि दं माने गोबाव-गोबावजों दोननानै जाबा गोथाव जायो होननानै से बोसोर गाहाम दोनो आरो।आरो नोंगौबो जेसेबां गोबौ दोननो हायो एसेबां मुजि लाङो होननानै दङ' फोथायो मानसिफ्रा सोरबा-सोरबा द' दान स्नि दान गाहामसिन दोननानै बेखौ आराम जाबाय थायो आरो नाफामा बिदिनो एवनानै जायोबा गोथावसिन जायो बाथोन बायदि। ओमफ्राय खायफा-खायफा बे बिदैबो खालामनानै लोङो मैगंफोरजों । सुरुप खोलायनानै गगा मोन्नायफ्रा स्रां थाङो होनना बुङो आरो । बेजोंहाय उम बिदिनो बा थोन जायो ओंखामजोंबो बाथोन जायो सोरबाबा बिदिनो ओरैनो सावरि बादालि जाबा सोला लायनानै जायो आर बे फोरनो आरो नाफामा नाफामखौ बिदिनो बानायनाय जायो । दा जुदि गोजां बो थोराव जायोब्ला जोङो नाफामखौ ओरैबायदि जानाया मोजां मानोना बिराद गोथाव जायो बे समाव नाफामखौ जोङो बे दुन्दिया गोरलैया बेजों मोजां संनानै जायोब्ला बिराद गोथाव जायो आरो मोदोम फ्रु एखेबारे गोदै मोनलायलायनाय बेखौ आङो बिराद गोथाव मोनो नाफामखौ जेब्ला गोजां बोथोराव दुनदिया होनानै जायो । बे समाव गोथाव जायो आरो तेस्थाव । नाफामखौ बिबायदि बानायनाय जायो । दा नोंथाङाबो बे बर'नि ओंख्रि नाम जादा दंथारा ना? अनला ओंख्रि बे अनलाजों दाउजोंखौ मादि संङो एसे फोरमायना होनोसै आंनो ।
औ-औ जागोन नोंथां ।
औ ।
दा अनलाजों दाउजों संनोब्लाथ' जोंना मा ब्रै जायो होनोब्ला जोंना बेखौ माइरंनि गुन्द्राजोंनो अनला ओंख्रि बानायनाय जायो । बे जोङो माइरंफोरखौहाय गिबियावनो सोमनानै लाग्रोयो आरो । नोङो बिसिबां बुरजा संगोन बा नों साखफे जागोन बेनि हिसाब लानानैहाय गिबियावनो बे माइरं गथाखौहाय दैयाव सोमनानै दोन ग्रोनाय जायो आरो ।दा बेखौ नोंङो सोम खांनानैहाय बेखौ थामजि मिनितसो दोन्नानैहाय जेब्ला बे माइरंआ एसे बुगायो अब्ला बेखौहाय जोङो उवालफोराव देनाय जायो आरो उवाल नङाबा थफिफोरावहाय देनानै लायो जोङो बेखौहाय गुन्द्रा खालामनानै । आरोबाव जोंहा बेनि उनाव दाउजों सङोब्ला दाउखौ रेडि खालामनानै लाग्रोदो । बेखौहाय अराव सावनानै बा बिनि गांफोरखौ फुनानै गोदानानै बेखौ रिडि खालामनानै लाग्रोदो आरो सुनानैहाय । आरोबाव जोंहा बेनि उनावहाय साराय बहायदो आरो । आरो जोंना थाव होनानैहाय बेयाव संख्रि बानलु सामब्राम बेफोरबायदि होनानैहाय बेखौ एसे समनि थाखाय एवनो ग्रोनोसै आरो बेखौ थावजोंहाय । दाउ बेदरखौहाय आरो जोंना बेखौ जेब्ला एसे एवनाया मोजां जायो अब्ला बेयावहाय जोङो दै होना होसै आरो । बे दैया जोंना गोदौबाथाय बेयाव जोङो बे जोंनि गुन्द्रा देनानै लानाय अनलाखौ फ्रि-फ्रियैहाय सा माबानानै होनोसै आरो बाव लुलानानै होनोसै बे फ्रि फ्रि फ्रि ओय हाय आरो आख फारसेजोंहाय नोंङो उरबाय थादो नङाबा बे अनलाया जोंना सिथाबो बा गथा गथा जायो आरो। बेनि थाखाय फारसेजों फ्रि फ्रि फ्रि सारदो आरो फारसेजों ओ उरबाय थादो आरो खोस्लिजोंहाय आरो बेखौ जोङो गोदौहोबाय थानोसै। एसे गोबावैनो आरो जों बेवहाय खारैबो होयो आरो जाहाथ बे मिलौवो बा बेदरफ गुरै जायो बेनि थाखाय। खारैखौबो होना होनोसै आरो जोङो लास्टावहाय जोंनि जेनाखि मुंदांखा जे गंगार दुन्दिया बेखौहाय खोना होनोसै आरो। होमबाथाय गोथाव मोदोमफ्रु मोदोमनानै बे जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो। थिग बेबायदिनो अनला आरो दाउजों संनाय जायो आरो नोंथां।
हाब नोंथां बिराद मोजां खोन्थाना होबाय नो खिन्थु आंनो। आङो बिराद मोजां मोनबाय नोंथाङा अनला ओंख्रिखौबो लोगोसे गोबां बर'नि जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय। दा जोंना समाबोथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनो हासिगोन आरो ना?
औ नोंथां जागोन बिदिब्लालाय, औ दे बिदिब्ला। औ दे बिदि
औ औ औ